औ खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों खोनादों नोंथां।
औ औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय आथिखाल आथिखालनि समाजारि जेंनाखौ लानानै आं नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन। नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
औ औ अब्ला आं जागायदिनि नोंथां जोंनि
औ।
बर'फोरनि आथिखालाव जोङो समाजारि जेंना होननानै बुङोब्ला जोङो। गोबांखौ नुबायदि नै जोंनि ओनसोलावहाय नङा होमबा नोंथां। जोङो समाजारि जेंना होननानै बुङोब्ला दिरै जों गथ'फ्रा लामा दथाफोराव जोङो जिरायब्लायनानै मबाइलजों गेम गेलेनाय बिदिनो जौ जुवा बिदिनो द्राग्स जानानै जों दिनै गोबां जों गथ' फोर लाइमोनफोरा दिनै जिउ खहा जानायखौ जों गोबां बर' ओनसोलाव दिनै जों नुदों नङा होमबा नोंथां। जायनि जाहोनाव जों बर'फोरा ओ गोबां सेंग्राफोरानो दिनै मटर गारि साख'नानै दिनै जौ लोंनानै बहाबा सोरखौबा एक्सिडेन्ट खालामदों बहाबा गावबो गोलैनानै थैदों। बिदिनो जों बर' लाइमोनफोरखौ जों बिदिनो थैलांबाय थानायखौ नुदों आरो। बेफोरबो जोंनि समाजारि जेंना नङा होमबा नोंथां जाय जेंनाखौ खौ जों दिनै सुबुं हारिनि सुबुं हारियासो खालामनानै लादों। बेयो मिथिंगानिफ्राय फैनाय नङा बेखौ गावसो गाव खालामामनानै लानाय। बेफोर रोखोमखौ जोङो रैखा खालामनोबा जोङो जोंनि रायजो समाज जोंनि सेंग्रा समाज माने जोंनि सेंग्रा लाइमोनफोराबो जोङो हेफाजाब होनांगोन जोंनि समाज खौ जौगानायाव बेफोरबो मोनफा मोनफा समाजारि जेंना जाय बिथांमोना न'खराव बिमा बिफाजों दुम दाखाल खालामनानै बिथांमोनहा सानफ्रोमबो रां बिख' बिख' लांनानै बिथांमोना आबदा मारिहैनाय बबा सोरजोंबा लोगोजों बेरायहैनाय मोजां बुस्थु जायालासेनो बिसोरो गाज्रि जिराफोरखौ जानानै बिथांमोना समखौ बारहोबाय गाव गावनि कलेज फरायनाय गाव गावनि ओ कलेज लाइफ फरायनाय इउनिभारसिटि फरायनायफोराव दिनै बिथांमोना मोजां रिजाल्ट मोननो हायाखै जायनि थाखाय बिथांमोना गावनि नांगौ समावसो फरायनाय समाव फरायलागोन बिथांमोनहा नांगौ समाव बिथांमोना गाज्रि गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ लानाया बेफोरनिबो जोंनि समाजारि जेंना आरो मोनफा
औ
आरो जोंनि समाजारि जेंनाया आथिखालाव गोबां गोहोम खोलैदों जोंनि बे लाइमोनफोरखौ गावबो जानायजों लोगोसे गुबुनखौबो फोरोंलांनानै माने बांहोनानै बिथांमोना समाजखौ गुबुंले खालामनायखौ जोङो आथिखालाव नुदों आरो अब्ला जों बे बेफोरखौ जोङो रैखा खालामनोब्ला दिनै जोङो बयबो ओ खौसे जानांगोन गामिनि जाय बोराय गाहेला बा गामि ओनसोलाव खौ दैदेननाय आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे ओ गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनाबो हेफाजाब होनांगोन आरो बेफोर रखमखौ होबथानायाव अखल बेखौ जोङो सेंग्रा हानजायाल' होबथाबा बेखौ जानाय नङा जोङो गारि रायजो समाज आरो ओनसोलनि गासैबो मेलेमजिबि बिथांमोनाबो हेफाजाब होनांगोन आरो मानोना बै गथ'आनो नोंनि गथ'खौबो मालाबा बियो गाज्रिबो खोलैनो हागोन नङा होमबा साननो नाङा नोङो आंनि गथ'आ जेबो मोजां गाज्रि खामानि मावा बिदि खोथाया जोबोर बुंनायाव गोरलै नाथाय नोङो कलेज फरायनाय बा इउनिभारसिटि फरायनायाव नोङो सोर लोगोजों गाज्रि लोगोजों लोगो जालायनानै नांगौ बुस्थुखौ जुदि जायोब्ला बेखौ बिमा बिफायाथ' नुनाय नङाना बेखायनो जोङो गुबुननि फिसाया गाज्रि जाबानो गुबुननि फिसायल' नङा गाव गायनिनो समाजनिसिनो जेंना मानोना बे गथ'आबो नोंनि गथ'खौ मालाबा फानदायगोन आरो बेखायनो बिदियाव साननो नाङा आंनि गथ'आ मोजां आंनि गथ'आ जेबो जाया बेखौल' गाव गायनिखौल' साननो नाङा गुबुनखौबो सारनांगोन आरो समाज फोसाबग्रा हिसाबै नङा होमबा गुबुननि गथ' गाज्रिबा नोंनि गथ'खौबो बे सानसे गाज्रियाव खोलैनोबो हागौ बेखौबो फिन बै मेलेमजिबि बिथांमोना साननो रोंनांगोन आरो अब्ला आं नोंथांनियाव मिथिनो लुबैदों बोरैहाय जोङो समाजखौ फोसाबनोब्ला जोङो गाज्रि मुवा जिरायनिफ्राय अब्ला मा मा खामानि मावनाया जोंनि थाखाय गोनांथि होननानै सानो नोंथाङा
औ औ जागोन नोंथांझ ओ समाज फोसाबनायनि बा माखासे समाजारि जेंनाफोरखौ फोसाबनायनि राहाफारिखौ नोंथाङा जिहेथु मिथिनो लुगैनाय बायदिया आङो जा मानसिखौ बा मोननै मोनथामसो आङो फोरमायनो सानदों ओ मानो होननानै बुंबा जोंहा थ' समाजारि जेंना होनोबा गुबुन गुबुन रोखोमनि जानो हागौ बेथु नोंथाङाथ' मोनसे खौ जोबोद मोजाङैनो फोरमायलांबाय लाइ मोनफोराहाय ओ निसा बेसाद बाहायनाय बा माखासे सम एंगार नानै ओ जाय समाव गेलेनांगौ बेफोरबायदि समाव मबाइल बाहायनानै गेम गेलेनाय मानाय ओ बाइक साखावनाय बेफोरबायदिनि सोमोन्दै नोंथाङा जोबोर मोजाङै फोरमायलांदों बेफोरो जोंनि समाजनि मोन मोनफा मोनफा माने गेदेरथार जेंना ओ बेफोरखौ जोङो माने गैया खालामनांगौबा गिबियावनो जोंहा नैबे ओ उन्दै समावहाय जायफोर गथ'फोरा माने फरायनायनि सम जायफोर गथ'फोरा गेलेनायनि सम बेफोरबायदि समावहाय ओ बिसोरो ओ माने जिहेथु मबाइल गेम गेलेनाय बेफोरनि गेजेरजों गावनि टाइमखौ नस्थ' खालामना लादों नंगौ माखासे ओ गोनां बुस्थुखौ जों बाहायनोबो नांगौ अब्लाबो उन्दै समनिफ्रायनो जाय बुस्थुखौ जोङो बाहायनाङा बेखौ बाहायोबा जोंनि जेंना जायो जिहेथु जोङो बेबायदि समावहाय मबाइलनि गेम गेले-गेलेनायखौ दोनथ'नानै जुदि सासे गथ'आ फोथाराव थांनानै जुदि खारनाय गेलेयोब्ला बा फुटबल गेलेयोब्ला बा माबा मोनसे खेला गेलेयोब्ला बेनि गेजेरजों बे गथ'आ राफोद सावस्रिबो मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो ओ जिहेतु माने मबाइल गेम गेलेनाय बेनिफ्रायबो जों जानगार जानो हागोन आरो गथ'नि जे मेगननि जेंना बेफोरावबो बेहा गोलैनायनि जेबो माने सान्स थानाय नङा आरो दा ओंखायनो आं सानो ओ मबाइल गेम गेलेनायनिफ्राय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जानगार खालामनांगौब्ला गिबियावनो जोङो ओ माने फोथारनि खेला बा न'नि गुबुन खेला मबाइलनि अनगायै उम बेफोरबायदि खेलाफ्रावहाय जों बिसोरखौ ओ माने बेस्थ' खालामनानै दोननो नांगोन गिबियावनो। होमबा जों लासै लासै बेनिफ्राय जोङो बिसोरखौ माने जानगार खालामलांनो हागोन आरो बेनि उनावहाय जिहेथु बिदि जोंहा माखासे समाजनि जेंना बिदि ड्राग्स लानाय बा निसा बेसाद जानाय आरो बिदि बाइक सालायदावलाबायनाय बेफोरनि सायावहाय आं बुंनो सानो जे गिबियावनो ओ न'खरनि ओ बिमा बि फा बा गारजेनफोरा गिबियाव सांग्रां जाग्रोनांगोन। गावनि गथ'आ मायावहाय माने मा खालामारदों बेखौ आरो दा सासे गथ'नो जोङो बिब्लानो नांगौ बादिनो माने गथ'आ बिबानो जोङो बाइकफोरखौहाय होनाया मोजां नङा माने बैसोखौ बिथा खालामनानै गथ'नि बुजिनो हानायखौ बिदा खालामनानै जोङो बेफोरबायदि गारि मथरखौ जों बायना होनांगोन आरो गथ'खौहाय बेबायदि माने ओ माबा मोनसे निसा बेसाद लानानै जानानै बेफोरबायदि सालायनायनिफ्राय जोङो जेब्लाबो जानगाराव दोनथारनांगोन।
औ।
आरोबाव ओ निसा बेसाद लानायखौथ' जोङो मालाबाबो मानि सुबिदा होनोनो नांखाया। मानो होनना बुंबा निसा बेसादफोरा जोंनि देहानि थाखाय जोबोद खहा गोनां। ओंखायनो गिबियाव जोङो गारजेनफ्रा बा न'नि बिमा बिफा बा बिदा बिब'फ्रा ओ सांग्रां जाग्रोनांगोन। बिनि उनाव नैथियावहाय समाजनि ओ साफ्रोमबो सोद्रोमा गोरों गोराफोर जों लोगोसे गारजेन बिथांमोन आरो लोगोसे सेनो गोरों गोरा जायफोरनाखि जेखि थासारियावनो थाया मानो गामियावनो था सहरावनो था लामा सामायाव था माने गेदेर सुबुंफोर ओ बिथांमोना माने बिसोरखौ बुजायनानै होनांगोन आरो ओ बेफोरनिफ्राय जानगाराव थायो जेन बे खौ जोङो माने नोजोर लाखिबाय थानांगोन आरो नोंथां।
औ नंगौ। अब्ला नोंथाङाबो गुवारै फोरमायबाय ओ जोंनि ओ जोंनि समाजखौ दैदेननायाव बोरैहाय ओ
उम।
गाहाय रायजो राजाजों लोगोसे मेलेमजिबि बिथांमोना बोरैहाय हेफाजाब होनांगौ नङा होनबा नोंथां ओ जोङो गोबां बिथिं खौ जों दिनै ओ सो माने समाजारि बेरेखा होननानै बुङोब्ला जोंनि बे जौ जुवा गेलेनाय बेफोरबो जोंनि समाजारि बेरेखा नङा होमबा जोङो बबेबा गला बाजाराव बा बबेबा आन्दो खना खनलायाव थांनानै जोङो जुवा गेलेगोन बिदिनो टार्च गेलेगोन बेफोरबो जोंनि समाजारि जेंना लोगोसे न'खरनिबो धोन दौलौखौ ओ खहा खालामगोन आरो। सोरबा सासेया माहाजोन जागोन सोरबा सासेया हा हु फाननानै सम्पति फाननानै सिलिंखार जानाय जोंनि ओनसोलाव गोबां एगजामपोल दङ आरो जोङो मेगनजोंबो नुबोदों बेफोरबो जोंनि समाजारि जेंना बिथांमोनानो आरो उनाव सिखाव सिुथुम बिथांमोनानो सोरखौबा रां दाबिनाय सोरखौबा सोरनिबा रां खावनाय सोरनिबा मोसा मुसु खौबो खावनाय बेफोर रखमा बिसोर रखमाव जायो आरो मानोना अभाबाव सभाब नस्थ' जालाङो होननाय बाथ्रायाबो दङ नङा होमबा नोंथां। बिदि जालांगोन आरो जुदि न'आव फाननांगौ बुस्थुआनो गैखाला हा हुवाबो फानजाबाय। मोसा मुसुर जेबो गैला अब्ला बै रखम मानसियानो बै समाजारि जेंना खालामो जेरावबा सोरनिबा मोसौ खावनाय सोरनिबा माबा बिभिन्न' बुस्थुखौ बियो खावबाय मानोना बिथाङा जेबो राहा गैला राहा गोथे जाबाय। थिग बे रोखम मानसियानो जोंनि समाजाव माने गोहोम खोख्लैयो आरो। अब्ला बेफोरनि बेखायनो जोङो गिबियावनो जोङो जौ जुवा गेलेनाय तास गेलेनाय बेफोरखौ जोङो होबथानांगोन। जोङो गाव हारसिं हाया बेफोर रोखोमखौ होबथानो समाजखौ फोसाबनो गाव हारसिं हाया गासैबो ओनसोलनि मानसि फोरानो ज' जानांगोन अब्लासो जोङो समाजखौ जोङो फोसाबनो हागोन आरो। गावगायनि मोनसे हारिखौ बोस फोसाबनाय एबा मोनसे माहारिखौ फोसाबनाया गाव हारसिं मालाबाबो जाखाया नङा होमा नोंथां। जों गासैबो खौसेथि जानांगोन गोबां अर्गेनाइजेसन दङ जोंहा बर'फोरा नङा होमबा साहित' दङ आबसु दङ बिदिनो जोङो माने गोबां अर्गेनाइजेसन एनजिअ फोर दङ बे फोरबो जोङो बेफोर एखमबा बाहागो लानायाव बारसोमनांगोन अब्लासो जोङो बै सुबुं माने समाजारि बेरेखा हाबा मावनाय बेफोरनिफ्राय जों उदां खालामनो हागोन आरो जोङो जोंनि समाजखौ अब्ला नोंथाङा एसे बुं हरनानै होदो अस अ नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां दे।
गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै